हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ओमफ्राय नोंथांङा दायो मा खालामबाय दंङ?
आं नै औवा बारियाव एसे औवाफोर नायफैदोंमोन माने बिदिनो न' बा नायनो नागेरदोंमोन नालाय जोंहा ओंखायनो औवा मोजां एसे नायफैदोंमोन आं
अब्ला नोंथांङा औवा औवा दायाव दंखायोबालाय अब्ला दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ जोंङो मा होनो औवा खौनो लानोसै नंङा होमबा? जेनेबा औवाजों माने मा मा बानायो मा मा माने मारै जायो अब्ला नोंथांङा नोंथ नेकसखौ माने एसे फोरमायनानै होदो जे औवाया मारै खिलिजेननायनि ओमफ्राय माने बाहायजानायसिम बा देरनायसिम मा मा खालामो बा मा मारै जायो बेखौ फोरमाय दो दे नोंथांङा
औ दे होमबा औवा होननानै बुंङोब्लाथ' जोबोरैनो बेसे सेन गोसा मोनसे दंफां आरो ना औवाया माने उम दाम गो आरो बेसेन गोसा दामाने बयनिबो बांसिन खामानियाव फैनाय दंफां फोरनि मादाव औवायाबो मोनसे आरो माने औवाया गोरलैनि फ्राय बिदिनो औवानि गुदिनिफ्राय रोदानिफ्राय माने गावनि बिमा बिफा बाय दि गिदिर गिदिर औवानिफ्राय माने। खिलिनानै देरदो आरोना औवा फांसेया बिदिनो। औवानिफ्राय जों औवा मेवाइबो होनो औवा मेवाइ गोरलै समाव खायसे औवाया औवा मे वाय जाग्रोआ आरो ओमफ्राय बेखौसाय जों बि बिदिनो मेवाइखौ जानोबो हायो आरोना बिदिनो अनला ओंख्रिजों आरो गोबां रोखोमनि मैगंफोरजों माने मेवाइखौ जों जानो हायो आरो बेखौ आरो जों माने गोखै मेवाइ गोखैबो बानायनो हायो आरोना मेवाइखौ औवानिफ्राय बि दिनो जेब्ला बे मेवाया गिदिर जागोन अब्ला बे फांसे औवानि महर लागोन आरो बिदिनोहाय जेब्ला औवाया देरो अब्ला जों औवाखौहाय गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै बिदिनो गिबियावनो दं ङ जों बिदिनो न' बां लुनाय आरो बायदिसिना रोखोमनि आगजु आगला जेरै सानद्रि संग्राय सेन ख'खा बायदि रोखोमनि मानसिया नांगौ जानाय खामानियाव मदद होग्रा मुवा बानायनो हायो आरो ना औवाजों जेखाइ बानायनो हायो खबाइ बानायनो हायो आ रो दारहा बायदिसिना रोखोमनि मुवा
औवाजोंनो जाजोबो आरो ना ओमफ्राय जों औवाखौहाय फाननानैबो गोबां एबा रां आरजिनो हायो आरोना हाथाय नानै औवानिफ्राय बिदिनो जों दामग्रा आगजुबो बानायनो हायो जेरै गरखाहोनो जों बैसाग बैसागुआव जेब्ला मोसायो अब्ला जों गरखा दामै दामै मोसायो अब्ला जों औवानिफ्रायनो माने गरखाखौ बो बानायनो हायो आरो आरो औवाजोंहाय खोनानो मोननाय ब्ला बादिब्ला गोदोहाय माने गुबुन हादरावहाय चिन बायदि फोर हादरफोराव माने बिदिनो लेखा जेंना दं आरोना माने औवाजोंहाय दा लेखा बिलाइबो बानायनाय सोलियो आरो बिदिनो औवाया गोबां जोंनि थांना थानाय जिउआवहाय गोबां मदद खालामबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो खालामबाय थागोन आरो औवाया बिदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिं खालामनो थाखायब्लाबो जों औवानि मदद नांखागौ जाखागौ‌ जाखायो आरो ना। बिदिनो औवा या जोबोद बेसेन गोसा इसना होमबा नोंथांमोननियावलाय औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो
औ जोंथिं नोंथाङा माने गोबां गोबाङानो बुंलांखाबाय जे औवाया माने गोबां खामानियाव होयो बा गोबां बेसेन गोसा जोंनिथिं जोंनिथिंजायबो बिदियैनो बाहायो माने बांसिनानो औवा फुलि इबा औवा औवाखौ माने मेवाइ बिदिनो औवानि माबायानो थाङो होननानै मिथिदों औवानि जेनेबा गा रोदाब मा माबा बिजौ ओंखारनाय रोदा ओंखारनाय बेखौ माने गायनानै दोनोब्लानो माने बियो फांसे फिफांआ मानो माने बियो एरै एरै जेनेबा मेवाइ ओंखारनानै एरै एरै माने बियो गोबां रोखोम रोखोमनि थुबजा जानानैहाय माने बे फांसे फिफां गायनायानो माने बियो थुबजा महर लानानै बे माने बिनो गोबां महर होय होयो आरोना जायनि गेजेरजों जोङो माने बेखौ दाननानै फानोब्ला बा बेनि बागान खालामनानै बा बुरजा बागान खालामनानै बेखौ मोजाङै फेदेरनानै माबायोबा माने बेखौ फानोब्ला माने बिनिफ्राय माने गोबां रां आरजिनो हायो होननाय मिथिदों आरो बेनिजों लोगोसे मेनेबिख खौ‌ बाहायनाय होननानै बुंबला माने बे फिफां फांसे बे फिफां फांसेनिनि गेजेरजोंनो माने जोङो बिदिनो माबाफोर माबा ओ हेबनायफ्राव बा बेरा हेबनायफ्राव माने बे औवाया माने गोबां खामानि होयो आरो बेजोंनो दालां हेबनायफ्रावबो माने औवाया बिराद खामानि होयो नफोर लुनायावबो खामानि होयो। बिदिनो मा होननानै बुङो माने औवाया गोबाङाव खामानि होयो आरो ना?
उम।
नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो माने औवाखौहाय माने ओ दाबसेनिफ्राय माने गुबुन दाबसे जायगायाव माने फानहैयोब्ला माने बेसेना बांसिन मोनो होननानै मिथिनाय जादो आरोना नोंथां।
उम।
औ नोंथां।
होनबा नोंथांमोनथिंबो औवाखौ गोबां रोखोमैनो बाहायो आरो ना?
औ नोंथां औ।
हैबा नोंथांमोनथिंलाय जेनेबा बिदिनो फाथो बायदिसिना मैगंफोर मोनगोन ना मोना?
फाथो आबाद होननानै बुङाथ‌ मोन माने गोबाङानो मोननाय जायो नोंथां औ
ओ।
अब्ला नोंथां आं नोंथांनाव ओब मोननैसो सोंथि सोंबावनोलुदों माने औवानि बागै आर ना ओइद दिनो औवाखौ माने मा मा औवाजों माने मा मा आगजुफोर दानि जुगाव माने गोबां गिदिग माने दस्रा गोबां माने दस्रा दस्रा जायगायावथ' माने औवा औवाखौ माने आथिखालाव माने गोबां रोखोमै बायदिसिना मुवा बेसाद आइजें आइला बानायनानै फाननायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथाङा एसे बेखौ फोरमायबावनो हागोन नामा माने बिनि गेजेरजों माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बा माबायदि रांआरि आरजिनो हायो बेखौ एसे फोरमायबावदो गोन‌ नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां। गिबियावनोथ' जों औवाखौ औवा खथायैनो माने गुबुन जेबो आइजें खामा गारा औवा बिफांनि बेसेनानो मा दायोहाय‌ बिदिनो सेजौ सेजौ नैजि बिदि राङावहाय थसे औवाखौनो मोननो हायो आरोना दा। गोबां माने बिदिनो बिल्डिंफोर बानायनो थाखायबो दा माने मानसिफोरा औव नां गौ जायो बेनिखायनो औवाफोर दाइन औवा गोबां थायो बेनाव माने लांफैयो आरोना बिदिनो बायनानै आरो बिदिनो खायसेया औवा बुरखा औवा गुबै बिदिनो गोबां रोखोमनि औवा थायो आरो ना औवा थेरे। बिदिनो माने औवा लायि औवा बेनि माने आगजुफोरखौ बानाय जायो आरो ना। बबबा औवाजों अबबा बबबा औवा गुबै बायदिफोरजोंखौ जेनेबा न' बानायनायाव बाहायोब्ला फोय औवा बुरखा बायदि गिदिर गिदिर थायोना बिदिया माने बाहायजाया आरो ना। बिदिनो औवा गुबैजों सान्द्रि हेबो बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि जेखाय बायदि फोरखौ जेखाइ सेन बिदि बानायोमोन माने खाथे बाजाराव फाननानै गोबां रां आरजिगासिनो आरोना मानसिफोराहाय। बिदिनो आरो दङ औवाजों औवादों माने दा आजिखालाव खायसे जायगाफोरावथ' माने एसे हान्था मेला थांनाय लामाफोरा बायनानै बा लामाफोर गाज्रि जायोना जेरै दैमा बोहैनाय बायदिफोराव होमबा। माने बे जायगाव। औवाजोंबो माने हान्था मेला खामनो थाखाय दालां बानायो आरो ना। गुबुन गुबुन जायगायाथ' एसेबां दावगानाय नङा नालाय बेबायदि एरियायाव। थारमाने औवाजोंनो दालां बानायनाय दासिमबो सोलियो आरो ना। आरो बिदिनो हौवाया बिदिनो माबा मोनसे जेनेबा गय बिफांनिफ्राय जोंङो गय फिथाइ हाननो थाखायबो माने मानसिफोरा औवानि थाखाय औवानि जेरै हानो आरो। ना औवायाव खासि खानानै जेनेबा गया थ' गोलाव गोलाव जायो नालाय बिफाङा बिनिखायनो गयनिफ्राय माने खासि खानानै औवायाव खासि खानानै माने गयखौ हानो आरो ना। आरो बिदिनो। औवाखौहाय बेलागुर न' जानो थाखायबो मानसिफ्रा बानायो बिदिनो बै बैसांफोर न'आवहाय माल माथा दोननो थाखायबो माने बैसां गायनानै औवा औवानि बैसां गायनानै माल माथा दोनो आरो ना। बिदिनो बायदि बायदि रोखोमाव औवा बाहायो आरो। आरोे होनबा नोंथांमोनथिंजाय जेनेबा आं दहाय आगोलावसो सोंदोंमोन माने फाथोमोन गोना मोना होननानै बुंदोंमोन जेनेबा फाथोखौ मा मा खामानियाव बाहायो जेनेबा?
औ फाथो होननानै बुंब्लाथ'। जे आरो ना बेखौ माने फाथोसिनाखौ मोनो होननानै गिबियावनो मिथिनाय जायो। आरो फाथो होननानै मुङोब्ला फाथोनि बिलाइआ माने। बेखौ ओंख्रिबो जाजायो होननानै मिथिदों माने फाजाब फ्राव बा ओंख्रिफ्राव फाथोनि बिलाइखौ जायो होनना मिथियो आरो ना आरो फाथो फाथो बिलाइनिफ्राय जोंहा नारजि जायो होननानैबो मिथियो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ माने बे बे नारजि नारजिखौहाय जेनेबा मारोरै बानायो जेनेबा फाथोआ गोथाङैनो नारजि संजायो ना फाथोखौ माबा मोनसे खालामगोरोबावनांगौ।
औ फाथोनिफ्राय माने नारजि मोननाया माने गोरलैयानो आरोना बिनि माने प्रसेसा। माने फाथो बिलाइखौ माने गिबियावनो खाग्रोनानै माने बे बिलाइखौ माने जोंहा सान्दुङाव माने सान्दुंङाव फोराननांगौ आरोना थिगसे फोराननानै माने बे बिलाइ जेब्ला बे बिलाइआ रानो अब्ला बेखौ माने जोंङो प्लास्टिक बा बबेबा मोनसेयाव सोनानै दोनोब्ला बिनो उनाव गोबाव सम जालांनानै गेजेरजों माने बियो नार्जियाव महर मोनलाङो आरो ना नार्जि माने नार्जि बिलाइयाव महर मोनलाङो आरो ना। आरो बेजों लोगोसे फाथो सिना फाथो सिना होनो जायखौ माने बियो माने गोदोनिफ्रायनो माने दासिम सोलिबोयो नाथाय दानियाव एसे खम जालांबाय होननानै मिथिदों मानो होनबा जोंहा फाथो सिनाया माने गेस्ट्रेम जायो जायनि गेजेरजों बेखौ अरफोर जरायनाय बा बिदिनो माबा मोनसे सावनाय बेयाव बाहायनाय बिदि आरोना मानो होनबा फाथैनाया मे गेसरेम जायो सावनायावबो गोरलैनो खामो बेनि थाखाय मानि जोंङो फाथै सिनाखौ बाहायो आरोबाव जोंङो मोनो फाथो फाथोनिफ्राय माने फाथो बिगुर ओ माने फांसे बिफां फाथो फाथो फांसे बिफांनिफ्राय माने बिगुरखौ जिरबासो माने जोंङो फाथिनाखौ मोनो नालाय जोंङो बे बिगुरखौबो माने बिदिनो मानिबा दुरुं बानायनाय बा बस्थाफोर बानायनाय मानि बेफोराव माने जोंङो फाथोनि दिरुंखौ बाहायो होननानै मोनथिदों नोंथां।
होनबा नोंथांमोनसिम फाथो मोनो आरोना गोबाङैनो?
औ औ अब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोनथलायसै ना नोंथां?
औ दे